हेलौ हेलौ अ
खोनादों ना?
खोनादों दे
ओ मा खालामदो
खाम दोङो इदिनो ओइ एस आइ पि रिपर्ट लिरगासिनो
अ दाबो जोबाखै आरो ना नोंनिया
ओ जोबथ'वाखै नोंनिया जोब्बाय नामा
जोबाखै जोबनाया आंनियाबो फ्रायो खबरफोरा बोरै?
फैथ'आखै दे ओमफ्राय दिनैथ' नों कलाव फैया फराय
थाङा दिनै थाङा क्लास जाया माथो दिनै अ दिनै माथो जायानो क्लास।
सोर होनदो? टिचारफोरानो होनद'?
टिचारा बुङाखै होनबाबो जोङो माने स्टुडेन्ट ग्रुपा रायलायदो आरो आरोना माने मिया होनदो माने रावबो थाङाबा क्लासथ' क्लास जाखाया नालाय जों थाङाबानो रावबो थाङाबानो जाखा क्लास लाखायाना इसोरो।
उम नोंनायाथ' नंगौ ओमफाय जोंनिथिंजाय बोथोरा बिराद खोमसि अखा हाहां हाहां जागासिनो नोंथ खिनलाय
ओ जोंनिजा एसे दुंहांहां जादों बोथोरा।
दहयो थार माने माबादोंमोन सान दहयो सानदुं दुंदोंमोन ओमफाय खिन्थु दा माबादो खोमसि जादो माने अखा हागोन खोमा बेलासियालागि।
ओ होमबा जोङो नोंबो दिनै होमबा आङो जाथवा होइ इमान फुङाव अवा ओंखाम जानो? नोंदो बोथोरनि बागै एसे रा-रायलायनि
दे
माने दानि बोथोर माने आगोलनि बोथोर माबायदि डिफारेन्स मोनो नों थारमाने नोंनि मथेब्ला? आगोलनि आरो दानि डिफारेन्सखौ बुंलाय
आगोलो गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरानो थायोमोन खिन्थु दा गोलोम बोथोराव
खायसे इनभारनमेन्टनि बागैबो बुं माने दानि इनभारनमेन्ट आरो गोदोनि इनभारनमेन्ट माने इनभारनमेन्टनि थ्रयनोथ' बोथोरा सोलायो नालाय नोङा होमबा?
गोदो गोदाय बिफां लाइ
सोलाया होमबा? आगोल आगोलो खोनासं आं बुंनि आ आ
आं बुंनिसै गोदो गोदाय जोबोर बिफां लाइफां माने बिदि नुनो मोन नोमोन जोङो ओमफाय लामाखौ एमानबो नुवामोन खिन्थु दानिया ओ ससे थांबानो जेनेबा लामा दानखावनाय मानाय ओ बिदि ओमफाय बिफां लाइफाङा आरो दानस्र दानजोबबाय लामा लामा बुहुत बिफां दोङोमोन जोंनिया ओमफाय बिब फोरो गासिबो दानस्रांजोबबाय ओमफाय जायनि थाखायनो दुंहाबो बांदों।
उम उम ना आगोलो बुस्थुआ मामोन माने आंनि मथेब्ला आगोलाव थारमाने मा दाथ' सुबुं अनजिमायाबो बांदो आगोल सुबुं अनजिमा खममोन। गारि मथर खममोन आरो फारसेथिं इन्डास्ट्रिफोराबो खममोन थाखायनो जोंनिया मा पलुसनाबो खम मोन नोंगोना? आगोलो बा ओंखायनो जोङो। आग ओ ओंखाम नोङा आगोलो पलुसना ओखायनो खम मा ओम माने ओंखा फेबेका मोजांमोन आरो जोंनिया आगोलनो मोजांमोन माने आगोलथ' जोङो जों उनदै उनदैबा जेब्ला जों सिक्सटिन नभेम्बर नायनो थाङा माने मार गोजाङोमोन दानियाथ' नों सिक्सटिन नभेम्बरबा गोजाङानो
सिक्सटिन नभेम्बराव मा नायनो थाङोमोन।
सिक्सटिन नभेम्बराव जों ओ सिक्सटिनबर नभेम्बराव जोंना प्रग्राम जायो ना आ मानि सिक्सटिन नभेमबराव जोंनियाव मा बर' थुनलाइ
अ बर' थुनलाइ साम अ अ बर' थु अ नोंगो दे
आं मे खमायाथ मार गोजाङोमोनलै दा मान गोजाङा सिक्सटिन नभेम्बरा जानुव फे जानुवारि डिसेम्बर जानुवारिल'सो गोजाङो दाथ' नों आरो ओं ओंखायनो दा आरो दाथ' आरो मा होनो ओ फोरमायनानै थि नोंला अखाबा अखा अकसमात अखा होनना अकसमात दुङो ससे जायगायावनो बबेयावबा सान्दुं दुंगोन ससे जायगायावनो अखा हायाय फोरबायदि नुनाय मोनोना जोंना दा बोथोरफोरखो दा आं कमप्लिट खालामनि सोरबा इदि नुनो मोनो ना
अ दे होमबाथ सि बुंजोब
बि नुनो मोनो ना माने इफोरबादिनि थाखाय जादों जोंनिया मा पलुसननि थाखाय जादों आरो ना जायनि दारै दा जोंनिया सुबुं अनजिमा बांदो दंफां लाइफांफोराव खमायलांनो हमदो आरो गारि मथरफोन बांनानै जोंनि पलुसना बांदो इनि थाखायनो बोथोरफोराबो बेफोरबायदि जालांदो फारसिथिं आरो माबाफोराबो ओय मा होनो टावार सावार फोराबो जोंनिया टेकन'लजि जौगानायनि थाखायबो एसे एफेक्ट खालामो आरो थारमाने
उम दा नोंथां आं बे
उम
बेयावनो आङो नोंथांनि नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु सोंनिसै नों नोंथाङा जि बुंदो टेक्न'लजि जि जौगानायनि थाखाय जोंनियाव
ना इदि बुङा खैथा थारमाने अ बाय माने मानो नङा थारमाने एसेबाबो खालाम आंनि थाखाय एसे होनबो जेरै टावार सावार टावार सावार फोराबो बाहाय पारमेटखौ एसे माबा खालाम मोनाम।
बेखौनो लानानैथ' आङो मोनसे सोंलु सोंनो नागिरदों नोंथांनिसिम दे नोंथाङा बुंबाय जि जोंनि माने आर्टिफिसियेल जि दावगानायनि थाखाय मा होनो आबहावायाव प्रभाब मा होनखो बिहोमा खोलैदों। स' बे बिहोमा खोलैनायाव नोंथाङा गोहोम गोहोम खोख्लैदों अ अ सरि बिहोमा गोहोम। खोख्लैदों बे गोहोम खोख्लैनायनि बागै नोंथाङा दा मा लुगैगोन आर्टिफिसियेलखौ जोङो दा जौगा होनांगोन ना दाथ' जोङो सुबुं माहारिया दा गासिबो आर्टिफिसियेलखौो दावगा होनोनायनि बागैसो दा खामानि मावाखै हबा दा जेरै जोङो फरायदों फरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोङो दावगा होनायनि बाथ्रा स' होमबा बे दावगा होनायखौ नोंथाङा मा लुबैदों दावगा लुगैगोनना। दावगा होआलासिनो दोनबाय थानो लुुबैगोन।
दावगानांगो मानो दावग नाङा जोङो दानि टेक्नलजि जुगाव जोङो जौगानांगो बेलेग आदरफोर बायदि जौगानांग जेरै चाइनाफोरा बहुत जौगा नाथाय जोङो माबाखौ मा होनो ए नेचारखौबो सेभ खालामना लाखिनांगौ। नङा होमबा जोङो जों आरो जों बिफां लाइफां गायनांगौ दंफां लाइफांखौबो नेचारखौबो नांगोन ना जोंनो जोंनो दफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो। जायनि दारै जों माने हां लानो हायो आरो जों जायनि दारै जों थांनानै दोङो ओंखायनो जों टेक्न'लजिनिारखौबो गोसो होनांगौ। आरो जोङो एसे नेचारखौबो सेभ खालामलांनायनि माबा होलांनांगौ आरो एसे जोङो गोसो होनांगौ जेरै स्कुल स्कुल स्कुल कलेजफोराव एसे माने नेचार सेफनि थाखाय दंफां लाइफां गायनायनि थाखाय जोङो एवारनेस खुंनांगौ मानो थाखाय थाखाय जोंनि गोनां बेफोरखौ बेफोरखौो जोङो एसे उन्दै उन्दै खुदियाफोरनि मिथिहोनाया मोजां आरो दंफाङा जोंनि थाखाय मानि इम्परटेन्ट
दे बेवहायनो आंनो मोनसे आरो सोंलु सोंनोसै नों नोंथांङा जे बुंदों दफां लाइफांनि आबहावानि बागै जों आरटिफिसियेल लामायाव जों बिफां लाइफां आबहावाखौबो जोङो नायनो नांगोन खिन्थु जा जोंनि जों नुनाय हिसाबाव आर्टिफिसियेल जोङो आर्टिफिसियेल दावग होनोनो नागिरबा जोङो जोंनि आबहावाखौ माने मा होनो जोङो। इगनर खालामखानांगोन माने दावगा होनोबा जों जोंनि आबहावाखौ इगनर खालामखानांगोन दा नों नायदो दिलीफोराव दिल्लीयावथ' ओरैबादि गुबुंले जानानै दोङो दा इफोर मानि थाखाय गुबुंले जागासिनो? दा जो बेहाय जोङो ज जनिा क जोङ आर्सिलि बुु म एक्लि जों इउस खालामदो बाहायदो मुवा बेसादफोरखौ जों आरो आरटिफिसियेलि बाहायदो जायनि थाखाय जायनि थाखाय गुबुंलेया जागासिनो।
नाय दिल्लीयाव मानि थाखाय जादों दिनै बेफोरबायदि इनभाररमेन्टआ अकस्मात माने गोजां बोथोराव एखेबारे ओरैबायदि थान्दा जायो गरम बोथोर ओरैबायदि गरम जायो माने बेफोराव जाहैबाय पलिुसना बांबाय माने सुबुं अनजिमा बांदो फारसेथिं गिदोर गोिदोर बिल्डिं लुदों दंफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै बिनि थाखायनोथ' जादों ना। ओंखायनो जोंनिया आसाम बायदि मोजां जायगा गैया आरोना जोंनि इण्डियाायाव माने हाइस्
नाथाय आसामाबो गोबां जेनेबा डेभ्लप दावगाहोनो थाखाय गोबां बिफां लाइफां दानस्रांगासिनो। जेरै गुवाहाटिनि जि दिपर बिल गुवाहाटिीनि जि दिपर बिल बे दिपर बिलआव अरै बदि दि बिफां लाइफां दानस्रांगासिनो माने मानि थाखाय लामानि थाखाय जाहाथे बेवहाय ओ दिपर बिलाव फैबाथाय ओ जेरै गोबां गोजान गोजानबो फैयो दिपर बिलाव ओरैनो बेलासेनि बारहावा जानो फ्राय बेवहाय फैनायाव
आ- आ ओ।
मोना बिसोर खस्थ' मोना बेनि थाखाय। मा होनो बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै एसे लामाखौ गुवार खालामनाय जादों स बे मोनसे दावनाय ना दी पर बिलआवथ' जोङो जेनेबा गोबां सुबुङा जेनेबा ओ ओ गोबां माल बुसतु जु फाननानै ओ बिसोर गावबा गावनि लामायाव दावगानो हागोन नाथाय जे जोंनि आबहावायाव बेथ' मोनसे दावगानाय जायासै स' बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
ना फारसेथिं खामानिखौ जोङो माबानि थाखाय जों जोंनि थाखाय थाखायबो जोंथ' मावनांगोन जोंनि कमिउनिकेसन लामा दालांनि थाखायथ' जोङो खायसे बुस्थुखौ मावनांगौ जायो नाथाय जों फारसेथि खामानिखौ मावनांगौ आरो जों दिनै बेखायनोथ' बुङो माने फांसे दंफां गायबा दस दाल गायनांगोन होना ओंखायनो जों एखे जोङो एसे दानफायजोंबाबो एसे माबा लामानि थाखाय जोङो खामदोंबाबो जों फारसेथिं खामानिखौ मावनांगौ आरो बेलेग फारसेथिं लाखिनानै सेब दोननानै आरो गायबावनांगो बेनो आरो आंनि।
दा नाथाय नोंथाङानो गायोना बेफोरबायसा।
गायो।
अ जोंनियाथ' दा गामि जि एरियायावथ' जेबो बिदि प्रब्लेम
गामियावथ' माबोरै प्रब्लेम दङ सिया गामियाव प्रब्लेम गैया बुहुत दा जोंहा दंफां लाइफांनि एभलेबोेल दं गामियाव।
उम नाथाय नोगोर नोगाम नोगोराव खामानि मावनायनि थाखाय नोगोराव खामानि मावनायनि थाखाय जोंनियावबो दा बेफोर माने ओ माबाया मा होनो गोहोम खोख्लैयो आरो।
नोगोर फरावथ' आरो टाउनफोरावथ' आरो माबायाव गारिफोर मथ क्टरफोरानो गोबांना आरो सुबुं अनजिमायाबो गोबां थायोना ओंखायनो जोंनिया पलिुउसना एसे गाज्रि आरोना एसे अक्सिजेनफोरा खम जायो जोंनियाव आरो एसे नेचारेल मोनो गामि लेभेलफोराव। पलिुसना खम गारि मथरा एसे खम जायो। आरो जब बुंनो थाङोब्ला जोंनियावथ' आरो इदि एसे मा होनो इन्डास्ट्रि सिनडासट्रि गैया नालाय दंफां लाइफाङा बारा ओंखायनो जोंनियाव मोजां आरो दे होनबा इखिनिखौनो दोनथ'नानै दोन हानाय जाबाय दे
अ दे होनबा ना अ दे